हेल'
औ।
खोनादों ना।
औ।
दाथ मुखुब खामानि। मावनाय दांनायनि बोथोर सोलिदों। दा नोंथाङा माबाफोर खामानि मावदों नामा।
आं एसे
मा खामानि मावनो मा खामानि मावनो सानदों नोंथाङा?
खिन्थु खामानिखौ मोनथआासै आं खामानिखौ मावबाबो नागिरबाबो
दाथ' नै जोंनाहाय मा गायनाय फुनाय बेबो सोलिगासिनो दं दा ओरै माव ना ओरै मावनो जागासिनो आंहाबो माने ओरै फारसेथिं माखासे खामानिफोर दङ' आरो फारसेथिं ननि खामानि जाहैबाय माबा मा होनो जोंनाहाय नांगोलजोंसो हालौनाय जायो मानो होनबा जोंना एसे हाया मा होनो गाज्रि जायोनो ट्रेक्टरजों हालेवनाय जाबा ओंखायनो नांगोलजोंसो हालेवनाय जायो बिराद खस्थ मोनो आरो दा।
ए।
नोंथाङा दा बेनि सायाव मा बुंनो सानो जेनबा नांगोलजों एवनाया मोजांसिन जायो ना ट्रेक्टरजों एवनाया मोजांसिन जायो एसे बेखौ फोरमायना होदो बेखौ ।
नांगोलजों एवोबा बोलो बांसिन थाङो टाइमबो बांसिन थाङो ट्रेक्टर जोंबा जाहैबाय औ ट्रेक्टर बा बै
ट्रेक्टरजोंबा फैसानि खामानि जाबाय ओमफ्राय दा ओ बुंनो थाङोब्ला सोरबा सोरबा होनो नांगोलजों एवनाया बांसिन मोजांसिन जायो होनो।
औ
ट्रेक्टरनिफ्राय बिदि होननाय खोनादों आङो ओमफ्राय दा अनेक खस्थ मोसौआबो खस्थ मोननाय जायो नङा होमबा?
औ ।
आरो मानसियाबो खस्थ मोनो ओ जोंदा जे जों दा नां गोला जाहैबाय बेखौ हाब्रुआवहाय एकदम सोथारनांगौ जायो सिङावहाय हाबहोथारनाय जायो आरो मा होनो मोसौआबो बोलो होनांगौ जायो थाबायलाबाय थानांगौ जायो मानसिया दा बे आरो दा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो दा ट्रेक्टरखौनो बाहायनाया मोजां जायो ना मा सानो नोंथाङा?
बे गावबा गावनि सायावसो जाहैबाय। ट्रेक्टर बाहायग्राया बाहायो जायहा फैसा गोनांफ्रा ट्रेक्टर बाहायबाय टाइम गैयैफ्रा ट्रेक्टर बाहायबाय।नखराव बारा मानसि गैयैया गायनो गोसो गोनांफ्रा ट्रेक्टर बाहायना हाजिरा होबाय मानसि दं मोसौ गोनांफ्रा हालेवबाय नांगोल जों खोथिया फुबाय गायबाय बेनोसै आरो
उम ।
दा ओम आङो हालौनो आखाइआव थांनोसै दे गाबोननिफ्राय आतसा खिन्थु फार्स्ट टाइम हालेवनाय जागोन।औ, ए एफाराम एक्सपिरियेनस गैया। नांगालखौ बोरै जुरि जेनो बेखौ मिथिनाय जाया आरो दा नों नोंथाङा माला बा हालेवफेरबाय नामा? हालौ खांबायमोन आं सिगां। सिगां ए माबायदि मोनदों नोंथाङा फोरमायना होदो। मोसौ मोजांल माबानांगौ सामलायनांगौ नांगोलखौ सिदा लाबाय थानानै ओमफ्राय बेसिबां गोथौ हाबदों बेखौ आन्दाज लानांगौ
औ औ
बेनोसै जाबानो जाबाय
माने मोसौखौबो दलर लानो रोंनाय जानांगौ ना
औ औ मानसि सिनायाबा मोसौआबो माबानो नागिरा थानो नागिरा।
औ बेखौसो गिदों आंनि
दा आङो गोबां मानसिफोरखौ नुबाय सोरबा सोरबा बे हालौग्राफोरजोंनो मानि हालेग्राखा आरो उ बिसोरबो खारदाव जायो ना मालाबा औ मालाबा मालाबा दा बेखौ नुदों आरो ना सानदों आङो आंजोंबो बिदि जागोन नामा उम मोसौआ एखम्बा रागा जोङो मारै रागा जो जोङो मोसौफ्राबो एखम्बा बारा मावनांबा औ आरो मोसौफोरखौ मेंनायबो नुयोना गोबांनो नांगोल थिखोनो हायि जायो उ आरो बे मोसौनि बिखङाव बे गाराय जानाया उ दालाय नुवा होमबा? बेेट मारि जायो? बे आं मिथिला बिजोनो मानि एम्फौबो बाफैलायो। बे एसे गाराय जालांबा बेनो गावसोर सोलानाय मानाय आरो माबा नांबाय थानाय बार नांनानै बेनो एम्फौ थाम्फै बालांबाय थाबा बेनो गाज्रि जालाङो औ माने बे नांगोल बे दिखोनायफोरजों जायोदां ना मारै? बेफोरजोंबो जायो आलादाजोंनो जायो ओरैनो ह आं दाख्लै आलि खोनाय जादोंमोन आ आलि खोनानै दा आखाया ओरै एसे सानानै दं आंना उ फार्स्ट टाइम माने जेरै वार्क आउट खालामबा साया होनबा औ बेबायदि सानानै दं। उ दा बे मोजांनि थाखाय सानाय नामा नोंथाङा मा बुंनो सानो उम फार्स्ट फार्स्टावथ बिदिनो जायो होनना खोनादों आरो बे खदाल हमनाय जायोना आखाइजों औ आखायाबो थिफुना थिफुदों आरो ना एसे औ मानि बे गेजेर गेजेराव औ दोलाब दों इसे। गोजा गोजाबो जायो आखाइया। हमबाय थानाय जायोना। नोंथाङा बिदि जाजाफेरना फेराखै मालाबा फेरबाय आं मेरला जाजा फेरबाय बन सिनबाबो जायो बिदिया। रुवा हमानो सयि आखाया गुदुंजानांगोन। आलि आलिबो होखामोबायनामा नोंथाङा औ।
बन सिननायावबो
बननि सिननायनि माखासे माबाफोर थायोना नियम थायो जेरै मालाबा मालाबा नों बनखौनो सिदा सिननो हानाय जाया औ सिनबाय थायाबाथाय जाया बिदि जाया ‌ खावस्लिंसो जायो सिदा सिदा दाननो सानबाबो माने सिदायानो जाया आरो दा आङो बेबायदि जाजाखांनायखौ नुनो मोनबायआरो माने आङो सिनदोंमोन आरो। मानि जोंना बिफाया सिनबाय थादोंमोन औ बेनिफ्राय आं सिननायनायनो होननानै रुवाखौ लानानै सिननायनायबाय आङो ओ सिनोबा अब्ला आंना सिलिंबाय आरो माने बना दा नों माबायदि सिननांगौ जायो इखौ फोरमायलाय। सिनबायथाबानो जालांगोन बे सिदालानानै लासै लासै ओमफ्राय रुवाया बिसिबांसोनि गिलिद जायो एसे गिलिद मोनदों आङो रुवायाथ फिसा गिदिर थायो रुवाया औ खायसेना फिसा फिसाथार जाथारो। बै हमबग्राफोरखौ औवाजोंसो बानायनायजायो औ बेखौ ओमफ्राय बा बायनांगौ जायोना मायो बै रुवाखौ औ। बै रुवायाबो बुथुवाजायो ना उनांगौजायो औ। गोबौ नङाबा।
उम। रुवाबो आरो बे माहोनो खदालफोरजों जों
मायसा दाङोना ओ मायसामानि हाग्रा संनाय जायो ना ओम
बेनिबो मोनसे आरो दङ हामानि
हायासो गुरलाब गुरलाब थांबाय आरो दा बेखौ बोरै संनांगौ जायो इसेफोरनावलाय बेखौ जावहो बेखौ रोङा सरनोनायालाय बे ओरैनो सा साजोंल ओरै बोखारलांनाय हाग्राखौ लासै लासैनो जावस्लिंनायल जावदोबथाय बे हायासो फैफाजोबगोन आरो हाखर जावनाय सोजागोन बेखायनो लासै लासै सा फिसाजों ससलिबलांदो आरो खदाल गो बा बौखायो एसेयानो बखौ खालामलांबायथाबानो रोंखागोन लासै दा गोबां मानसिफोरजों जायो आरो बिदि मालाबा मालाबा खामानि थिनाय जायो जेरैहाय कलेजनि खामानियै
बे स्कुलफोरनि खामानि बिदि फिसा फिसौ खामानि मास्टारफोर थिनाय जाय ना दा गोबां उन्दैफोरनि उन्दैफोरजों
सायो आरो माने
बिनि सननायाहाय हायासो गुरलाब गुरलाब थांफायो
आटसा ओन्दै मानसिथ बिसोरो
नङा खायसे गिदिरफोरनाबो बिदिनो जायो जानाया
बे मावफेरि फोर जायो गिदिरबाबो सोरबा सोरबा नआव मावनाय जाया नालाय
औ गिदिरफोरजोंबो जायो नालाय दा बेखौनो होननाय जादों आरो नोंथाङा ननि खामानिखौ बिराद मावो नामा
मावनांगौ जायो बिफा नआव थायाबा
ननि खामानि जेनबा नोंथाङा मा मा मावो एसे फोरमायदों
एखमबा बन थिनांगौ जायो एखमबा हा होनांगौ जायो आरो एखमबा ओंखाम ओंख्रि संनांगौ जायो बाजाराव थांनांगौ जायो
आरो आरो थोरसि लथाफोर सुनांगौ जायो
औ संबाय नालाय सुखानांगोन बे जानाया
खमानि मावनाय जायो ननि खामानिखौ गोबां मावनाय जायो आंबो मानो होनबा जोंना बिमा बिफाया सोलाबा मालाबा समाव मावनांगौ जायो आरो हेफाजाब होनांगौ जायो बिमा बिफाखौ बिसोरबो मावनो हाखवा जायोना
औ
बिसोरबो हाखवा हाखवा जायो मालाबानि समाव जोंबो नायनानै हेफाजा हेफाजाब होनांगौ जायो आरो
जायस‌ एसे हायो जोंबो ननि खामानिखौ मावनोस
औ।
दाथ नै सोलाबलायनो नागिरा दैज्लां बोथोर फुं फुङावनो सिखारनांगौ जायो जोंहा खामानियाव हेफाजाब होनांगौ जायो। नोंथाङा खयथा सोआव सिखारनाय जायो फुङाव?
आं पासथा बिदियावनो सिखारनाय जायो।
पासथा आंनाबो बिदियावनो जायो पासथा सयथानि गेजेराव। दाथ सयथा सयथ थाबानो दुब्लियाव थांनांगौ जायो आलिखनो मानो। आलि बानायनो दै बानायनो। ओ मालाबा मालाबा उन्दुनो आद्रा जायो आरो नोंथाङा बिदि जानाय जाया?
जायो एखमबा।
एखमबा माने खेन्थफ्लांलायलाङोबो खामानि मावबाय थानायावनो आंना।
औ- औ
दा होमबा नोंथाङा मा खालामनो सानदों जेनबा दा दाथ दैज्लां बोथोर दा
दा एसे दुब्लियाव हेफाजाब होनांगोन। दाथ गायथनाय जायाखै गायबा होगोन
बेनो जागोन खामानिया दाथ।
औ दे
दे